हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
अ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ सााबायखर थाबाय।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ दं
नोंथांआ फुंनि ओ ओंखाम जाबाय नामा?
हेलौ।
अ नोंथांनि खाजाखौ जाबाय नामा होनना सोंदोंमोन आं नोंथांनाव।
अ जाथवाखैनो।
औ दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो नोंथां अखा बारफोर हाबाय बायदों नामा?
जोंनि ओनसोलावथ अखायाथ हागासिनो दासान ओय हानाया गोबां नानो जाबाय सप्तासे सप्ता मानसेसोआनो जाबाय अखा हागासिनो।
उम। दा नोंथाङा आं नोंथांनाव सोंथि सोंनि अखा हानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा जादों मुलाम्फा जानाय नोंथांनि मोननैसो बाथ्रा बुं आरो खहा जानाय मोननैसो बाथ्रा बुं बेनि सायाव नोंथाङा।
अखाया बांद्राय हायोबाथाय जोंनाथ हाया हास्राव हा नालाय बेयो माने बांद्राय हायोबा जोंनाव जे बेयो माने जोंनि हाया उसिफावनाय बायदि जायो आरोना। जोंनि हालामावहाय हाया बेयो हास ओंखायनो माने गोबांथार अखा हायोब्लाबो बेयो माने एसे उसिफावनाय बायदि माने दोल दोल जायो आरो माने खमद्राय हायो ब्लाबो माने अखा गैयाबाबो हास्राव हा हि हिसाबै खरान गोलैयो। बायदिसिना आबाद बा बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ बोरमा होनो थाखाय गांसोफोर खिलिनायाबो माने गोब्राब जायो। बेखायनो अखाखौबो नां बेखौ माने खम बिबांनि नांगौ।
औ नंगौ नोंथां
अखाया खम बिबांनि फैयो ब्लाबो बा अखा हाद्रायाब्लाबो माने जोंनि हालामाव एसे उसुबिदा जायो आरो बांसिनै बांद्राय हायोब्लाबो माने गुबुन बिदिनो माइ आबादनि अनगायै गुबुन आबाद मावनायफोरा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जिं बानलु बायदिसिना आबाद मावनायफोराव माने बांद्राय अखा हायोब्ला बेयो माने जोंनि हास्राव हायाखायनो बियो एसे हाया खोर जाया खोर जायैखाय मा लाव लाव जानानै बियो माने उसिफावनानै द बिफां बा लाइफांफोरा ओइ जिंखा लाइफां बा बानलु लाइफांफोरा माने गुबुननो नागिरोसे गुरै जानानै हाया माने थैलांनायनि
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि सोमोन्दैनो ओ बेनि सोमोन्दैनो नों नोंथांमोननि हालामावबो बे बेफोरबायदि माबा जाफेरदोंना?
औ जानाया जादों नोंथां मा जोंनाव माने अखा गोसा हायोब्ला जोंना बिदिनो ओ लामाया गाज्रि जायोबा जोंङो स्कुल फरायसालिफोराव थांनो जोंहा एसे डिस्टार्ब जायो नोंथां। ओमफ्राय हाथाय बाजारफ्राव थांनो गोनांबा एसे उसुबिदा जायो मानोना जोंना लामाया हाब्रु जायो बेहाय अन्थाइ गारनाय जायाखै दासिमबो।
गारि मथर बेफोरो थांनो थाखाय गोबां गोब्राब जायो आरो आरो माबाफोरखौ सोंबावनो दंबों थांङा सोंजागोन आंनाव
आरो बेनि अनगायैबो माबा उसुबिदा बा मुलाम्फाफोर जानायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों ना?
मुलाम्फायाथ जोंहा जेरै दा माइ आबाद मावदोंबा बेयाव जोंहा दै नांगौ जायो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ
दा जोंना माइ आबाद मावनायाव जोंनो दा माइखौथ गायखांबायानो गाससि मानसिफोरा ओमफ्राय जोंङो दुब्लियाव जेब्लाबो दै थानांगौ बेखायनो अखाया बा बांद्राय बिबांनि हानो नाङा एसे एसे हायोबा मोजां आंनि थाखाय मानोना माइ आबादा मोजां जायो। बेयो मोनसे मुलाम्फा आरो खहाया जाहैबाय जोंहा नोंथां दा नोंथाङा अबेबा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नाथाय अखा गोसा हानायनि थाखाय नोंथाङा थांनो हायाखै।
औ थारैनो
बेनो खहाया नोंथां मानोना अखाया गोसा सा हायोबा जोङो अबावबा थांबाबो जोंहा मोदोमाव रेनकट गानाबा बा साथा लायाबा जोङो सि जायो आरोना नोंथां। ओंखायनो जोंहा थांनो गोबां दिस्टार्ब जायो
औ थारैनो असुबिदा औ ओरैनो
दा नोंथाङा नैबे दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं मोननैसोनि मुं बुंनो हागोन ना?
औ हागोन जोङो दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौथ' जोङो बांसिन बिबाङैनो मावनाय जाखायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
बिनि अनगायैबो जों दैज्लाङाव मावनाय माइ आबादनि अनगायैबो मा ओ गोबां माने उफेरा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जेरै दैज्लांनि दा बानलु मावो ओ बेनि अनगायैबो जोङो जिंखा पटल बिदिनो ओ दाथ' जों बिदिनो बानलुफोरखौ जों बांसिनै मावनाय नुयो दैज्लां बोथोराव जिंखा मावनाय पटल फान्थाव बेफोरबायदि आबाद खौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव
आरो जोङो थास' गायना दोनो थास'बा दाथ' ओंखारनो जायाखै थेवब्लाबो दा बिबार बा आ बेफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ दा बेयावनो आङो नोंथांना मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों नोंथाङा थास' बिबार जानानै मोजां मोनो ना मोना?
थास' बिबार जानानैथ' मोजां मोनो।
औ ओरै नोंथाङा माजों जाना मोजां मोनो बेखौ
बेखौ जोङो बांसिनै अमाजोंनो जानाय जायो।
औ बेजों संजायोबा गोथावसिन जायो आरोना नोंथां नोंथाङा ओरैनो मा मा जानो मोजां मोनो जेन'बा दा बयनाबो ओंख्रिफोरा बा मैगं थाइगं जानायफोरा एसे आलदा आलदा जायो जा नोंथां बा नोंथांनि गासैनिसायबो मोजां मोनसिननाय मैगंनि मुङा मा?
मोजां मोनसिननाय आंहाथ' बिदिहाय गैया।
औ
मोन गासैखौबो
थायो आरो
औ औ
गासैखौबो जानानैनो जुदि बिदिहाय माने गावनि एक्सट्रा मोनसे आंगोथार। नंगुबै। ओंख्रि दङ होननानै आंनो। गैफेरा।
औ।
बिदिहाय।
ओम।
दा नोंथाङानो दा बुंनाय ओंख्रि संनाय ओ थास' बिबार ओंख्रि बेखौ मा। बोरैहाय सं।
अ जोंथ' दा थास'खौ जेनेबा जों खानानै लाबोबाय नोंथां। खाना लाबो ना बेखौ। खौ सायबाय। नंगौना नोंथां? साइना नै बेखौ। खौ आरामसे दैजों सुबाय।
औ।
सुनानै जों बेखौ ओ दै इसे होनानै जोङो माबायाव सारायाव होबाय ओमफ्राय खारै एसे होबाय। बेहाय इखो जों ओमफ्राय रहायनो होबाय माने नोंथां।
औ थारैनो।
थास' बिबारा रहायोबा जोङो गुरै जायोबाय एसे जेनेबा जोंनियाव दै होबाय होनानै ओमफ्राय जोङो जुदि बेयाव बेदर होयोबा बेदरखौ गुबुन मोनसे सारायाव एवफ्रान एवनानै लाबाय नोंथां। ओ मोनखासेयानो आरोना बेदरा बेफोरबायदि एवबाय एवनानै ओमफ्राय बे थास' बिबाराव होबाथाय बे थास' बिबारा जाबायानो आरो नोंथां बेफोर बायदिनो एव संनाय जायो। दा नोंथाङा माबि माबायदि सिसटेम? मै सङो थास' बिबारखौ?
थास' बिबारखो आङो फार्स्टआवनो हानानै सुना लाबाय। सुनायनि उनावहाय खारै एसे। होनानै दै एसे होनानै रब होनानै।
उम औ-औ।
बेनि उनाव। एसे रहायोबा। माने रबोबा दैखौ होबाय एसे दै होनानै फारसेथिंजाय अमा बेदर। खौहाय एवफ्राननानै दोनखानाय जायो नालाय। बे दोनखानायखौ एसे। गोदौबा होबाय। होनानै बिदिनो दोनबाय दोननानै बेदरखौ। खौ होबाय होनानै बिदिनो। नैजि थामजि मिनिट। से खोबा हाबनानै होबाय। अब्ला जों माने मोजां मोजां माने सुवादखौ मोननो थाखाय बेयो माने बेनि जिहेथु जोङो थास' नालाय थास'आ थ' एसे माननो नागिरो नालाय बेखौ मान जानो गिनानै एसे माने गोबाव हाय जोङो माने बेखौ रुनाय बायदि खालामो आरो एसे गोबौ हाय जों गोदौहोयो। औ खफ' ओंखा नो होबाय थायो गोदौ होयो। गोदौ होनानै दोननानै उनाव हाय जोङो बेखौ एसे रानहैयो फोराननानै नायो नायनानै बेखौ जोङो साखि साखि नायबाय। संख्रि बानलु मोजाङै नांदोंना नाङाखै? जुदि नांदों ब्लाथाय आरो बेखौ एसे ए दोननानै जोङो खाङो आरो। बेखौ अर निफ्राय दैखांनाय जायो अर निफ्राय दैखांनानै आरो एसे जोंनि दोनबाय दोननानै एसे गुसु जानो होननानै जायो आरो।
उम दा नोंथाङा खोनथाना बायदि बाथ' नोंथाङा थास' ओंख्रिखौ मोजाङैनो संनो रोंगौ नं मोना नोंथां?
औ जाफेर बाय। संनानै।
औ। दा जोंहा ओ नैबे बोथोराव नोंथां। उम ओरैनो जोङो थ' मेगन थाइगं मोननायनि बागै राय लायबाय आरो ओंख्रि जानायनि बागैबो राय लायबाय दा जेनेबा नैबे दैज्लां बोथोराव जों जेनेबा ओ अखा बा जेनेबा जों दैबाना निफ्राय खारग'नो थाखाय जों सुब मानसि फोरा जों मा खामानि मावनाया मोजां नोंथांनि थाखाय जेनेबा दाथ' ओ बार बारोबा दै लोमो जोंनि ओनसोलाव नंगौना नोंथां? नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो थामाने जों माबायदि साब'धान जानांगौ?
अखा हानायनि सिगां बा अखा जिथिया हागोन अखा हानायनि सिगांनो जोङो जेरै हाय जों जिहेथु जोंनि राहा लामायाथ' बेनोखा जोङो जेराव न' न'आवनो थाखायो नङा होमबा नोंथां गिबि यावनो जोङो न'खौ जोङो मोजाङै खाम खालाम ग्रोना लाखानांगोन। अखा माने अखाया जोंना मेक्सि माम जों बैस गो समाव हायो बैसागो समनि बैसागो समनि फ्रायनो जोंनि अखा हानायखौ जागाय नायखौ नु नुनो मोनो। बेनिखायनो बैसागो बोथोर मोनहांनायनि सिगाङावनो जों जोंनि थाग्रा न' खथाफोरखौ ओ बेफोरखौ मा जादों जों मा जायाखै बा जोंनि उखुमुदा गब्लं जिदों नामा बेफोरखौ जों मोजाङै बानायना ला ग्रो नांगो। आरो बेराफारसेथिंहाय जोङो ओ गामि ओनसोलनि खाथिफ्राव दैमा दैसा थायोबा जाहा थे अखाया बांबोला दै दैया बारायनानै बा दैमाया दैसाया बांनानै जेन जाहाथे गामिथिं हाबो गामिथिं हाबनानै लोमस्रावनानै जोङो थानो हायाबा उसुबिदा जायो बेखौ नोजोर बोनानै अखा बो थोर फैयैनि सिगांनो माने बेयावहाय माने रायजोआ जोङो जिहेथु मेल मिथिं लिंनानै बे दैमानि सेरजों माथावरि बा गोजौ हा बिथा होनाय बेफोरबायदिखौ माने अखा बोथोर फैयावनो खोनानै लायोबा जों मोजां जायो आरो जाहाथे दैमाया लोमसावनानै गामियाव हाबनो हायैबायदि
समाबो जाफैबाय फैयै फैयै ओ नोंथांजों आं बेफोरबायदि मोजां मोजां मोजां खोथा